औ खोनाबायना नोंथां?
हेलौ औ नोंथां खोनादों बुंनो हागोन दे। औ नोंथां बुं ओ बुंनो हागोन। औ
मानि सायावहाय सुंद' सवरायनसै।
हा
दैमा होननानै बुङोब्ला मा होनो जोङो जायनाखि जोंनि बुहुमाव थानाय ओरैबायदि मोनसे गोमोथाव मोनसे मिथिंगायारि आरो ना मोनसे मिथिंगायारि नुथाय आरो। मिथिंगायारि मिथिंगायारि मोनसे बाहागो। बेवहाय मा होनो ओ माखासे मानिफ्राय जागायो बियो बे दैफोराहाय बे मानोथो जागायो हाजोनिफ्राय जागायो हाजो हाजोमा ओमफाय आरो मा होनो
बेनिफाय जागायनानै जोंहा मा होनो लैथो लैथोमासिम आरो गुबुन गु ओमफाय बेयाव मा होनो दैमाफोरा माहोनो जोंनि मानसि मानसि गोदोनिफ्रायनो गोबां मा होनो थाबोगासिनो आरो ना माने हेफासाब होबोगासिनो दङ। मा होनो बेयो माखासे ओ गोदोनि बिथिं मा होनो मानसिफ्राबो मानो गोदोनि मानसिफ्राबो मा होनो बेवहाय दैमा सेर सेरावनो थानानै जिउ आंनिया नेट नोंथां नोंनियासो गैया नोंनियासो गैया नोंथां।
हेलौ
खोनाबायना नोंनियासो गैया नोंथां।
औ नोंथाङा बुंनो हागोन दे खोनादों।
मा होनो दैमायाहायाहाय मा होनो गोदोनिफ्रायायनो मा होनदों ओ मानसिजों मा होनो खाथि सोमोन्दो थाबोनाय आरो दैमा सेर सेरावनो मा होनो मानसिफोरा जिउ खुंबोदों आरो ओमफाय बेवहायनो खालामना मा जाबावो मा होनो गोदोनि मानसिफोराहाय दैमा सेर सेर थाबोनानै बिसोरो दैखौहाय गावसिनि आबाद मावनाय मा मावनाय बेफोरावहाय होबोदों आरो ओमफ्राय मा होनो दैमायाहाय जोंनि मानसिनि ओरैबायदि मोनसे गोनांथार आरोना जायनाखि मा होनो जोङो मा खालामो गोगो गोगो दै लोंनायनि थाखाय गोगो दै जगायनानै होयो ओंखाम ओंख्रि संनायाव बाहाय जायो दुगैनाय जि सुनाय बायदिसिनायावहाय बाहायजायो आरो ओमफ्राय बेवहाय मा होनो दैमा ओ आबादारिफोरा दैमानि दैखौहाय मा होनो गावसनि आबाद मावनायावहाय बाहायनाय जायो आरो ओमफ्राय बेखायनो मा होनो दैमाफोराहाय जोंनि मा खालामो
औ गावनि माने एसे आरोना
औ जाग्रा आदार माबानायावहाय बानायनायावहाय हेफाजाब होयो आरो ना ओमफ्राय जोंनि आबादखौ हेफाजाब होयो आरो
औ नोंथां नंगौ औ औ जोङो दैमा होनोब्ला जों मिथिनो मोनो जेरैहाय नोंथां आंहा बुंलांबाय माने दैमा होनोब्ला जोंनि दैमाफोर जेनिफ्राय जोङो दै मोननो हायो माने जोङो गासै गामिफोराव माने सिगांनि जोंनि आबै आबौनि गामि याव माने जों नुनो मोनामोनना माने जोङो माने दैफोरखौहाय जोङो गुबुन गुबुन बिदि दैमाफोरनिफ्राय लायनो गोनां जायोमोन दैमा होनोब्ला मान जों बेखौनो बुंनो हायो माने जोंङो दैमानिफ्राय माने जोङो जेसां खिनि माने जोंनि खामानिफोर फैयोना जेरैहाय जोंना माने दै लोंनांगौ दै लायनो थांनाय एबा गुबुन गुबुन खामानि जेरै जोंना जि सुनाय एबा एबा गुबुन गुबुन खामानिफोर जोंहा दङ माने बेफोर खामानिखौ जोंफोरो माने
औ नोंथां
खामानिखौ जों फोर माने सुफुंनो थाखाय माने जोङो दैमायाव बिदि थांनो गोनां जायो आरो ना नोंथां
औ औ औ
औ जोङो ओमफ्राय औ जोङो ओम फ्राय मिथिनो मोनो माने जोंफोरो जोंनि दैमाफोरखौ माने माबायदिहै जोंफोर माने गुबुंले खालामनाङा आरो ना आं माने बेखौ बुंनो सानदों जेरैहाय जों जेरै जों मिथिखायो माने जोंनि दैमाफोराव माने जोंनि मानसिफोरा माने जोंफोर बहुत दैफोरखौ माने जों गुबुंले खालामो आरो ना जोङो बे दैमाफोरखौ माबायदि गुबुन गुबुंले खालामनाङा माने आं आं बिनि बिखय बुंनो सानदों जेरै नोंथाङा मिथिखायो जोंफोर मिथिखायो माने जेरैहाय जोंफोर जोंनि दैमाफोरफोरखौ जेरै बाहायो जोंफोरो दै लायो ओमफ्राय बिनि उनाव एबा जोंफोरो दै माने औ जेनेबा जोंफोर ओमफ्राय हि जोम जोङो सुनो थाङो एब्ला जोंफोर दुगैना थाङो माने जोंफोर दैमाफोराव जों थाङो आरो ना औ
उ उ
जोंफोर दैमाफोरखौ माने जों मारै बाहायो होनब्ला माने जोंफोरो मानसि सुबुं माहारि जानायजों फोरोङो आरो ना मोने फोरोङा जोङो दैमाखौ मारोरैहै मोजाङै बाहायनांगौ जों रोङा आरो ना जोंफोर दैमाखौ मारै बाहायनांगौ होनब्ला जोङो बुंनो थाङोब्ला माने जोङो जोंनि जेरैहाय माने जोंनि बे नेचारेल रिसर्स दोङो जोंना माने जों बर'आव बुंनो थाङोब जोंनि जेरै मिथिंगानि मिथिंगानि जि बिबानफोर दङ मि सिंगानि जि माने हेफाजाब जोंनाव दङ जोङो बेफोरखौ माने मोजां बाहायनो रोंनांगौ आरोना जोङो बेफोरखौ बेफोरखौ मोजाङै बाहायाब्ला माने जोंनि दैमा फोरा माने जोंनि गुबुंले जानो सानो आरोना जेरै जों बुंनो थाङोबा जोंनि माने बुहाव माने बुहुत गुबुंग्ले माने आ औ ओंथिफोर दङ जेरै आं बुंनो सानो माने जोंफोरना ववाटार पलिउसन एबा नयस पलिउसन जेबोला बिदिनो बुहुत बहुत गुबुंनि माने गुबुंले जोंना दङ आरो ना जों बे गुबुंलेफोरखौ माने जोंफोर जिहेथु खम खालामनो हायो जोंफोरो माने दैमानि बिखय जों रायलाय जागोन ना जोंफोर बे गुबुंलेखा मारै खम खालामनो हायो माने जों बेखौ बुंनांगौ आरो ना जों रोंनांगौ जों बर' हारि
औ औ
औ
औ औ नोंथांनि बुंनाया नंगौआनो आंखौ मिथिख मि ओमफ्राय मा होनो दैमायाथ' बेनो बे जेनेबा मा होनो ागोबां मा गोबां गिदिर गिदिर खानाफोरा बांसिन दैमानि दैखौहाय बेसेयावहाय सोनारनानै बानायनाय जायो आरो ना खिथु बिदि बानाय ब्लाबो मा होनो बे बेबायदि खालामनो हागो गुबुंले खालाम आरो खालामनााङा आरो मानो होनबा जोंना बे गोबां गिदिर गिदिर कारखाना मा होनो बिराद गाजिरि दैमायाव हरोबा बे दैमाया जोंहा बिस गोनां जानो नागिरो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय मा होनो दैमाखौहाय जों मा बुंनो हायो गोबां गोबां दैयाव थागोनायफां आरो दैयाव थाग्रा जिब जुनार ना बायदिसिनि थाखाय बि जोङो न' होननानै फैो हायो आरोना जोङो दैमायावहाय मा होन ना थायो खासेव थायो बोलेर थायो इमफौ थायो आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मा होनो दैमायाव थायो आरो मा होनो जों बिनि अनगायैबो मा होनो दैमा दैमा जिनि दिनाव जों माखासे मा होनो जुनारफोरखौबो थानाय नुयो आरोना दाउफोरखौबो थानाय नुयो ायनाय मा होनो दैमा जमाव थाग्रा माखासे दाउ जुनारफोरबो थायो नालाय ओमफ्राय बेनिखायनो जों मा मा होनो बेखौहाय जोङो जेब्लायबो संरेखा खालाम दोननांगौ आरो मानो गाज्रि खालामनो खालामनो नाङा आरो ना औ औ औ ओमफ्राय आरो मा होनो जोङो दैमा खौ मा मा खालामनाय नु हान्था मेलानि राहा बानायनाय नुयो आरोोना जै जोंनि जोंनि मा होनो औ जेरै दैमा बेफोरावबो जों नुनो मोनो बिनि अनगायैबो बेवहाय ओरै गोबां मानसिफोरखौ गाखोनाय नुनो मोनो आरो मा होनो फैला मान फनो गोबां घन्टा मेला गोबां मा होनो जिनिस बायदिसिनाफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनाय नुनो मोनो ओमफ्राय आरो मा होनो बेनि अनगायैबो जों मा खालामनो हाबावो दैमाफोरखौहाय जोङो जावोबोला मा होनो गोनां बि होनानैहाय मा होनो बेखौ जोङो मिथिंनानै मोनसे समायना महर होन गनायनानै लानो ह बिनिफ्राय मा होनो गोबां मा होनो सिफोरखौबो जों मा नुयो बांसिन जोबोत दानि आरोना दाथ' जोंहा मा होनो गोलोम बोथोरनि जिग जों मा होनबा बेयावहाय जोङो मा होनो मानसिफोरखौहाय दैमा सेर सेरफ्राव जोङो मा होनो पिकनिक जानो थांनाय नुनो मोनो लखार ओंखाम जाहैनो बेफोर बेफोरबायदि औ बेफोरबायदि थांनायावहाय मा होनो मा खालामो औ गुबुंले खालामो खिन्थु बेबायदि खालामनो नाङा आरो ना माने मोजाङै जानानै मोजाङै फ नांगौ आरो औ औ बेबायदिनो जों गोबां जायगायावहाय मा होनो ओ दैमाफोरखौहाय गोबां मा होनो गाज्रि रोखोमै जेंना खालामबोनाय नु नो मोनो आरोना दहाय बुंलांनाय बायदिनो मा होनो जेरै औ केमिकेल बाहाय मुवा बाहायनाय औ बाहायनाय देलाय नों बुंलाय फंनैसो
औ नोंथां माने जों नुनो मोनलाना जेरैहाय माने जोंनि मानसिफोरा जेरैहाय माने जोनि दैमाफोर खौ माने गुबुंले खालामो जेरै माने जोङो जोंनि जायगाफोरावनो जों थानायफोराव जोङो प्लास्टिक बेगफोरखौ जों गार लाबोयो एबा जोंनि जि नांनौ जि नांगौ जाया माने जि नांगौ जाया बेफोरखौ माने जोंफोर दैमाफोराव जों गारलाबायो आरोना बेनि थाखा खाय माने जों नुनो मोनो आरोना जोंनि इण्डियायाव माने जों दायो जेराव दङ जोंनि इण्डिायाव माने जोंनि बे गुबुंले जानाय माने बे वाटार वाटार पलिउसन होननाय आरोना मोनसे दंना जों बे खो मामे बांसिन नुनो मोनो आरोना माने जोंफोरनि इण्डियानि मानसिफोरा माने बांसिन सोद रोङा आरो ना जों मारैहाय जों सोलिनांगौ जों बै जों बेफोरखौ दाबो रोङा आरोना जोङो जाहाथे जों जाहाथे जों मिथिनानै जों दैखौ गुबुंले खालामा माने जोंनि जायगाफोराव माने जों जेरावहाय दङ माने जोंफोर बे माने जों मोजाङै सोलियो जों दै गुबुंले खालामा माने जोहो जोङो माने मानसि जानानै जोङो सोलोंनो रोंनांगौ आरो ना जोंनि जिबन फोराव मारैहाय जोंफोर माने मोजां थानांगौ जोङो गावनि औ जोङो जेरैहाय माने जोंनि गावनि बे ओ एनभरमेन्ट जोङो बेखौ मारैहाय माने मोजां लाखिनांगौ जों बेखौ रोंनांगौ